थों हेल' औ नोंथां फ्रि ना नोंथां
अ नंगौ दे नोंगौ
औ औ बिदिब्ला जोङो दायो मोनसे आयदा ओ दंफांनि बाहायनाय मुवा बेसाद साद बा बानायनाय औ बेनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै सानदोंमोन आं नोंथां
औ सावराय जायो दे
औ औ बिदिब्ला आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथां औ ओ दंफांनि ओ बाहायथियाथ' जोंनि जिउआव गोबां मैखोम जायगा लानानै दङ' दंफांखौ औ दंफांखौ एंगारनानै बा बेनि मुवा बेसादखौ गारनानै जोंनि जिउआव थांना थानाया गोबां उसुबिदामोन आरो गोदोनि समाव बा बर' समाजफोराव औ गोदोथ' गोबां दंफांनिफ्रायनो जोंहा मुवा बेसादफोरखौ बानायना लायोमोन बिदिनो न' लुनाय फोरावबो गोदोनि समाव औवानि खुन्था होयोब्लाबो खायसे खायसेया दंफांनि बा मोजां दंफांनि कार्टनि बा खुन्था होनाय जायोमोन आरो दंफांखौबो औ बे दं फांनि खुन्थाफोरखौ गोबां सम जोरनाय बा बे न'आ गोबाव सम जोरना थानायखौ नुनो मोनो जेबो
अ
गाजै जानायखौ नुनो मोना औ बेबायदिनो आरो जोंहा दंफांनिफ्राय गोदो बेबायदि खुन्थायावल' बाहायोमोनब्लाबो आथिखाल खालाव बे दंफांखौ पाक्कानि न'फोरावबो गोबां बाहाय सै जेनेबा दरजा खिरखि काद होनायनिफ्राय बा आरेंगा आरेंगाफोरावबो टेबोलफोरावबो ओ बेबायदिनो ओंखाम जानाय दायनिंफोरखौबो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय नुसै बा उन्दुनाय बिसिना बे फोरखौबो दंफांनिफ्राय बानायनानै गोबाव सम माने मोजां दंफांनिफ्राय बानायब्ला गोबाव सम जोरनायखौ नुयो आरो खायसेया माने बेबायदिनो गुन अरनाय जायो माने खायसे दंफांफोरा औ बेनि अनगायैबो जोंहा औ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जेरैबायदि जोंहा गोबां बाहायो होननानै बुंब्ला जोंहा मोनथाय ओ गोदोथ' माइ सौनो थाखाय उवाल गायहेन बाहायोमोन बे उवाल गाहेनखौबो जोंहा दंफांनिफ्राय बानायनाय होनना बुंनांगोन औ बेनि अनगायैबो जे माइ सौनाय आरोबाव दिंखि दंबावो दिंखिखौबो जोंहा दंफांनिफ्रायनो बानायना लायो आरो औ आरो बेबायदिनो बे ओ ओ माने ओ सामब्राम फानलु देनाय थबसि फोरावबोथ' जोंहा दंफांनिफ्रायनो बानायनाय औ औ बेबायदिनो ओ जोंहा खामफ्लायफोरखौबो बाहाय बानायना लायो दंफांनिफ्राय बे गाम्बारि खामफ्लाय होननायाथ' जोंहा मै जोंनि समाजाव माने मोनसे गुवार जायगा लाना दङ बे गाम्बारि खामफ्लायबो जोंहा बायदिसिना गोथार खामानि जेनेबा माइनाव माइनाव लायनाय बा हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि आथिं सुना होनाय ओ बेफोराव माने गाम्बारि खामफ्लायखौ बाहायनाय नुयो आरो औ बे मोनसे माने गोनांथार आरो जोंनि समाजाव बेखौ माने गाजोल साजोल दोआ होननानै बुङो आरो गाजोल दोना बानाया होनना बुङो गाम्बारि खामफ्लायखौ औ बे
हेलौ हेलौ
फ्राय बानाय औ औ बेबायदिनो आरो जोंहा गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन मुवा बेसाद जेरैबायदि जोंहा ओ आबाद मावनायावथ' गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो जेनेबा नांगोल जुंगाल बेखौथ' जोंहा दंफांनिफ्राय बानायना लायो औ बेबायदि जि दानायाव जोंहा तासाल गान्दै बेफोरबो माने दं ओ बानायनानै बर'फोरा माने नांगौ नांगौ बदि माने मोजाङै बानायना लायोमोन आरो नांगौबायायदि महर होनो रोंगौमोन आरो औ बेबायदिनो गोबां खामानि बा ओ बर'फोरनि गुबै गुब बै आइजें आइलाफोरानो माने दंफांनि होननानै बुंनांगोन आरो औ औ बेबायदिनो आरो दंफां ओ दंफांनिफ्राय जोंहा माने मोजां मोजां दं फां गायनानै बा दामि दामि खायसे दंफांखौ नुनो मोन बे खौबो माने ओ गाय गायनानै आथिखालाव गोबां माने रां खामायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै आरो औ बेफोरखौ फाननानै औ बेनिफ्राय जिहेथु मोजां मोजां कार दिहुननो हायो बेफोर दंफांफोरनिफ्राय औ गोबां मोजां मोजां मोजां ओ माने जिनिस बानायनानै फाननायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालाव माने दंफांनि बेसेना गोबां बांबोगासिनो थानायखौ नुयो आरो औ बे गामबारि दं बिफां सिगुन बिफां बेफोरखौ गोबां दाम होनानै मिथियो आरो बेफोरनि कादा मोजां बा मुवा बेसाद बानायनाया गोबाव सम जोरो होननानै बुङो आरो औ। बेबायदिनो जोंहाथ' औ दंफांखौ जोंहा बांसिन माने ओ गोदोथ' ओ ओंखाम संनायफोरावबो बा गेस दानि बायदि गेस गैयामोन। दोन नालाय औवानि बनजों माबा दंफांनि औवानि बनफोरजोंनो ओंखामफोरखौ संनायखौ नुनो मोनोमोन आरो औ ओवा औवानिख्रुइ माने दंफांनि बना माने गोबावसिन माने थाबनो खामनानै जोबाबा ऐ ए रोहो रोहो खालामबाय थायो होनना बुङो आरो मोजांसिन होनना बुङो औवानिया थाबजोबो होननानै औ बेनि दंफांनि हांगाराबो मोजां आरो बे बन सावनाय हांगाराबो औवानिख्रनो साबसिन जायो औ बेबायदि होनानो जोंहा बांसिन सिनि उम बे दंफांखौनो जोङो ओ बन सुनो थाखाय दाननानै लानाय नुयो आरो औ बेबायदिनो जोंहा औ गोबां आरोबाव दंबावो। जेरै बायदि जोंहा
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
अ अ अ औ बेबायदिनोसै। औ एसे इसे माने अखा हागासिनो दङ ना। औ जोंनिथिं माने अखायानोा हथाय माने औ बे बेनिखायनो औ। उम बेबायदिनो आरो फिथाइ सामथायाइ गाय फिथाइ सामथाइनि दंफांफोरखौबो जोङो गोबां गायना लानायखौ नुयो आरो जोंहा जिहेथु जोंनि खाम सेरजा खाम बेफोरखौबो दंफांनिफ्रायनो बानायो आरो नोंथाङा बेखौ मिथिगौ ना औ मिथिखाबौ जानांगौ औ। औ औ दंफांनिफ्रायनो बेफोर आगजुफोरखौबो दोरोङारि दामनाय आगजुफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे ओ बे दंफांनि बाहायनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां मा मा औ औ औ औ।
औ दंफांनि बाहायनाय होनोब्लाथ' नोंथाङा गोबां बुंलांखाबाय नङा होमबा मा मानो सायाव दंफांखौ बाहायनाय जायो ओ बेफोरबायदिनो माने दंफांखौथ' माने सुबुंनि थाखाय बेबो मोनसे गोनांथार आरो जे जोङो बे बिफां लाइफां एबा दंफांफोरनिफ्रायनो अक्सिजेन गेस मोनो जों जायखौ जोङो हां लानायाव सानफ्रोमबोनि जिउआव नां
औ औ औ
जाय नेचारेलि मोजाङै जिउखौ दैदेनलांबाय थानो हादों बे बा थांनानै थानो हादों जाय जोंनि गाज्रि गेस जेरै कार्बन डाइ अक्साइडखौ बिसोर बोनानै लायो नङा होनबा बेबायदिनो जोंनि रेगुलेसना जागासिनो आरो
उम उम
बेयावबो जोंनि थाखाय दंफाङा जोबोर गोनां ओ थिग बेबायदिनो दंफांखौ जों जोङो ओ बर'फोराल' नङा गासैबो हारिनि सुबुं माहारियानो दं बिफांखौ बाहायो आरो खिन्थु बर' समाजाव दंफां बिफांनि बाहायनाया मोनसे गोनांसिन बिफाव लायो आरो जेरै जों बर' समाज बर' हारिया माने दंफांखौ ओरैबायदि बाहायनानै माने जिउ खुंबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो जे बेयाव बर'फोरा रोंखा राखा आरो जेरै गोदोनि समाव माने जों सल'बो खोनानो मोनोना गोदो जों बर'फोरा माने दंफां गिदिर गिदिरफोरखौ हाजोआव एबा हाग्रायाव थांनानै बिदिनो बादा लुयै लुयै माने दंफांनि दंफां दाननो थाङोमोन बादारि फोर जोंनियाव माने बर' समाजाव गोदो बादारिफोर थायोमोन आरो जाय दंफां दाननो थांनानै माने दंफांफोरनि फालांगि खालामोमोन आरो बेफोरनो जिउ राहा हिसाबै दंफांफोरखौ गोदोनि फ्रायनो माने बर'फोरा बाह बाहायबोदों आरो बेबायदिनो बे दं फां दानो थांनाय बादारिनि जोंना सानदोबावदियानि सल'बो दंलायो नङा होमबा ओ बे बेफोरबायदिनो आरो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो दंफां खौ बाहायबोदों आरो जेरै जोंनि गोदो गोदाय माने बर' समाजाव माने गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनायावबो बर'फोरा माने आखा फाखा बेफोरावबो माने ओ जेरै दाउ अमा फिसिनो थाखाय ओमफ्राय दा अमाया अमानो आदार होनो थाखाय जोंना गोदो माने नावद्रा होननाय मोनसे बाहायोमोन आरो जेराव जों अमानो आदार होयोमोन बेनि थाखाय थाखायबो माने मोनसे गिदिर अमानो आदार होनो थाखाय ओ खिथु गैयि माबा प्लेन बुस्थु बिदि दंफांजों गोथौ खालामनानै दान ख'नानै दाननानै लायोमोन आरो बेफोरखौ दाननो रोंनायाबो मोनसे मोनसे गोग्गाथाव नेरसोनथि नङा होमबा बर'फोरनि थाखाय बेबायदिनो गाहाम हेन्द उवाल बाहायनायखौथ' नोंथाङा बुंखाबाय जे बर' समाजा गोदोनिफ्रायनो माने बेबायदि टेक्न'ल'जिनि मिल माबा माबिया गैयामोन आरो गोदो बेनिखायनो खायनो माइफोरखौ माने बेयावनो दुम दुम दामदाव बिहारि सानैया माइ सौलायदो होनलायनाय सल' दंना जोंनाव ओम बेबायदि बिदिनो उवाल गाय उवालफोराव माने दं माबा माइफोरफोरखौ देयोमोन आरो खोमसियावनो बर' हिन्जावफोरा बेबायदिनो दंफांफोरखौ गोनांथिया जोबोर आरो दंफांनिबो गोदो गोदोआव गोदोनि समाव माने दंफांनि गोनांथिया जोबोद गोनांथिसिनथारमोन आरो दानि दानिखौ नायोब्ला थ' दाथ' दंफांफोरखौ बेबायदिनो बाहायो बाहाया नङा थेवबो माने इमान इदि गोनांथि होद्राया आरो दा माने इमान गोनां आगोलनि बायदि नङामोन आरो जे नांथारगो गैयाबा जानाय नङा खिन्थु दाबो नांगो दिसिन दंफां लाइफां फां गैयाबा माने जोंना पलिउसना बारा जानानै माने अक्सिजेन गैया जालांनानै सुबुं माहारिया माने गासिबो थांना थानो गोब्राब जागोन आरो नङा होमबा
नंगौ नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो बे बादारिफोरा दहाय आं होनदोंमोनदि दंफां दाननो थांनायाव ओ ब बर'फोराथ' हिसान दानानै माने गावनि दानाय लुनायजों आखा फाखा दानाय लुनानै गावसोरनो गानोमोन बेफोरावबो माने बि ओ बि बिगुमैखौ माने दंफां दानो थांनायाव ओ
औ
बिबोनाङा सल' खननानै मेथाइ खननानै दंफां दाननो थांनायाव माने गावनि हिसाननि आगजुफोर लाबफानो होलायनाय जोंनाव मे थायबो मोननो हायोना जेरै परबत जरा फरबत जरा दंफां दाननो थांबोला होनलायनाय साल जरा माखु जरा लाबोफा होनलायनाया बेबायदिनो बेजोंनो जोंनि बर समाजनि गोदोनि सावगारिफोरखौ जोङो रोखा रोखा नुनो मोनो आरो आरो जे जोंनि बर समाजाव गोदो माबायदि सावगारि थायोमोन माबायदि बर फोरा रायजो जायोमोन बेबा संसार जाबोदोंमोन बेफोरखो जों नुनो मोनो आरो बेफोर दंफांनि बाहायनाय फोरावनो माने बेरखाङो आरो बेफोरो आ बेनि उनाव बुंनो थाङोब्ला दंफांखौ जोङो बे हिसाबै गेस सिलिन्डार बेफोर गैयामोन दंफांजोंनो माने ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो दंफां बनजों माने द फांनि बनजों ओंखाम ओंख्रि संनायनिसै साबसिन गोथाव जानो हाया आरो गेसनिया दा गेसनि ओंखाम जायै जायैनोथ' मानसिफोरा थाब थाब बेमार जानाय गेस जानाय बेफोर बेफोरखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा बे कुकारनि ओंखाम जायै जायै सुगार जानाय माबा जानाय बेबायदिनो आरो गोदोनि बायदि माने गल्डेन अल्ड इज गल्ड होनोना बेबायदि नुनो मोना आरो मोननो थाङा। ओ बेबायदिनो आरो दंफांखौ दंफांजों बानायनाय नोंथाङा बुंखाबाय दहाय ओ खामफ्लाय माबा माबि बानायनाय बे बेबायदिनो गाम्बारि खामफ्लाय खामफ्लायाबो गुबुनां खामफ्लाय गिदिर खामफ्लाय फिसा बेफोरबायदि दं आरो गोदोनि आसार खान्थियारि हाबा जेरै हाबायाव फोरावबो बाहायोमोन आरो गोबां फुजा फोर्बो फोरावबो बाहायो। मान होनायावबो माने खामफ्लायाव होनानै मान होलायनाय आं बेबायदि खोनानो मोनदों आरो।
उम उम।
औ बेबायदिनो आरो गाम्बारि खामफ्लायखौ गोदो माने मोन मान होयोमोन आरो बर फोरा बे खाम्बारि खाम्लायाव मान होनाय बेबायदि मोनलायोमोन आरो बेफोर खामफ्लायफोराव माने आगर एरनाया